औ नोंथां खोनादों। दा नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन आंनाव
नोंथांनो आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादों माने बेनो जाहैबाय जोंहा नारिखल आबादनि सायाव मा सावरायनो सानदों माने जोंहाबो जोंनि ओनसोल बोथोराव नारेंखल आबादखौ गुबुन फोराबो बानायो नाथाय जोंनि ओनसोलावहाय बारा बानाय दा जोंहाबो जोंनि ओनसोलाव बे आबादखौ मावनांगौ नङा होमबा।
नोंगौ थारैनो मावनांगौ।
औ। दा नोंथांङा मिथिनायावहाय नारिखल आबादखौ माबोरै मावो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो होनोबा आङो नालेंखल आबादखौ ओ सिगांनिफ्रायनो नुबोदों जोंनि ओनसोलाव नालेंखरा जोबोद मोनसे पबित्र फिथाइ जेराव जों गोथार फिथाइ बुंनो हायो बे फिथाइखौ जेरै गयफोरबायायदि गय फाथैखौ जेरै जों इसोर सिबिनाय आलासि बेलायाव होयो थिग बेबायदिनो जोङो नालेंखल फिथाइखौ बर'फोर समाजावबो प्रसाद दा बर'फोराबो प्रसाद होनाय जायो दा बेफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा बेयावल' नालेंखरा प्रसादनि थाखाय ल थाबथानानै थायाखै नालेंखरा मोनसे खुब ओ एनारजि मोननो हानाय प्रडाक्ट जाय प्रडाक्टआ मोनसे ओ अरायबो माने हेल्दि प्रडाक्ट आरोना
औ
औ दा आं फोरमायगोन नालेंखर आबादा गाहायै जों मिथिनो मोननायाव जोरै खोला भारत हादराव बांसिनै गायनाय जायो आरो बांसिनै बेनिफ्राय जों प्रडाक्ट खालामनानै बाजाराव बायनानै जेरै मोदोमाव फुनग्रा थाव आरो ओ जाग्रा थाव बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन मुलि मेडिसिनफोराव बाहायनानै जों मोननो हायो आरो नोंथां जेरै बिदैफोरा आथिखालावथ' जों मोननो हायो थाइसे नालेंखर फिथाइनि बिदै जुदि बायनानै लोंनांगौब्ला बिनि दामा सेजौ नैजि बेबायदि जों मोननो हायो आरो फिथाइखौ जुदि फोमोननानै फानोब्ला बेनि बेसेना द'जिनिफ्राय लानानै स्निजि गिदिर फिसानि सायाव सोदारनानै थाइसेयावनो द'जि स्निजिखौ जों मोननो हायोमोनदा दा बेयो जोबोद मोजां मानो होनोबा बियो जोंहा खेबसे गायब्लाथाय गोबाव बोसोर
नंगौ
गोबाव माने जों फिथाइ मोनबाय थानो हायो बेनिखायनो जों आथिखालाव जोंनि ओरै सा सानजा भारतआवबो बेनिबा गायनायनि बिबांखौ बांसिनै नुनो मोनदों दा नालेंखरा जोंनि ओनसोलावबो जायो नाथाय जोंनि बिनि बि माखासे बा बिनि बाहायथिया जोंनि ओनसोलाव माने खम मोनो आरोना ओरैनो जानायनि थाखाय आरो फुजाफोरनि थाखायल' बांसिन बाहायो नाथाय दिनैनि समाजाव बेनि बाहायनाया बांसिन जाबोबाय समजों लोगोसे मानो होनबा गरम बोथोराव बिराद मा जानो मा लोंनो जायो दा जेराव जोङो बाजाराव बायनाय स्प्राइटफोर बेफोर मोनसे एसे देहानि थाखाय जों हानि खाराग आरोना देहानि थाखाय खहा खालामो बेसोर बुस्थुफोरा ओमफ्राय ना जों बेफोर नालेंख रनि बिदैखौ जुदि लोङोब्ला जोंहा जोबोद देहानि मुलाम्फा जेराव हायो गोबां थाखोनि हाइद्रेट जानानै थायो
दा नालेंखर बागान खालामोबा आं सानो जोंनि ओनसोलाव गोबां फैसा रां खामायनो हानायनि सुबिदा जेरै गय बागानखौ मानसिफोरा खालामदों बेबायदिनो नालेंखलखौबो जोङो गुवार हायाव जुदि आबाद मावोब्ला जों गोबां रां आरजिनो हागोन आरो नोंथां दा बेखौ जोङो दाबाव फाननो हायो आरो गोमोन बा गोरा खालामनानै फाननो हायो दा गोरा खालामनायाव जोंहा माखासे प्रडाक्ट दिहुननाय जायो जेरै ओ बिस्कुटाव लगायनानै जों बेखौ ओ एवनानै प्लास्टिकयाव पेकेट खालामनानै फानोब्लाबो बिनि जानाय हारा गोबां आरो बेबायदिनो जोङो बे नालेंखलखौनो आथिखालाव जों बाजाराव बायनानै मोनो सुइट मेथाइफोराव दखानफोराव बेसोरो मा खालामो बे नालेंखरखौनो सैल'नानै ओ सिबिंखौ जेरै बै सिथुमो माबा गुर होनानै बेबायदिनो सिथुमनानै जुदि फानोबा बिनि जानाय अनजिमाया गोबां आरो मानो होनबा बे मोनसे नेचारेल मोनसे ओ बानायनाय प्रडाक्ट आरो देहानि थाखाय मोजां बेफोर जाग्रा बेसाद होननानै मानसिफोरा जायो आरो नोंथाङा
नांगौ
आरो बेल' नङा जोङो बर'फोरा ओरैबायदि खालामबावो जेब्ला मागो बैसागो बै सम समावबो बे नालेंखलखौ जेरै एनथाब लारु बेसोराव बे नालेंखल फिथाइखौ सैयो फिसा फिसा सैनानै आरो एसे एवथ्रबनानै बे लारु एन्थाबफोराव सिङाव सोनानै होनानै एवोब्ला जोबोद गोथाव मोनजायो आरो नोंथां जोबोद गो गोथाम मिल' लायो जेरै सिबिंखौ सोयो बेखौ बेबायदिनो सोनो हायो आरो
ओम ओम
औ दा बेनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां नालेंखल आबाद खालामोबा जोंहा आथिखालाव गारजानाय नङा बे नालेंखल बिगुरखौबो आं नुनो मोनदों ओ जेरै कक'पिट होनो बे कक'पिटा जोबोद ओ बाजाराव मोनसे आबादारिफोरनि थाखाय गोनांथार बे नङाब्लानो माने आबादाव जों फुलि खालामनायाव ओगोब्राब जायो आरो नोंथां दा आबादारि फोरा बे बुसथुखौ बाहायनो गोनां जायो बेनिखायनो जोङो नायनो थाङोब्ला नालेंखल फांसेनि जाबायदि माने गारजानाय बुसथु बे गैया मानो होनोबा जों बे नालेंख खर बिलाइनि बे गनसि बायदि थायो बेखौबो जों जोङो ननि सिथलानि दाखोर सिबनायावबो बाहायबावोसो जोंनि गोबां भारताव थानाय सुबुंफोरानो बे हासिबखौ बाहायनानै ओ मा खालामो जायगाफोरखौ साफा खालामनाय जायो आरो नोंथां
दा नोंथाङाबो ओ नालेंखल आबादखौ माबायदियै खालामोबा साबसिनै जागोन बेनि बागै सुंद'यै फोरमायनो हागोन
औ माने नो बिथथाङाथ' माने बिनि फिथाइ ओमफ्राय बिनि फिथाइनि बिगुर आरो बिदि बिलाइनि बै जानाखि देन्था। बेनि सोमोन्दै बाहायनायखौ खोन्थाबाय। नोंगौ नारेंखलनि गासिबो मोनफ्रोमबो बाहागोआनो जोंनि थाखाय उपखार जों खामानियाव बाहायनो हायो दा जोंहा गुबैयै भारत हादराव
जाग्रा होनोब्ला जोंहा थाव नोंथाङा मिथिगौ ना थाव जोङो बेखौ मोदोमाव फुनो। दा जोङो गि गाहायै नारेंखलनिफ्राय बेखौ दिहुननाय जायो। नारेंखलनि फिथाइनिफ्राय माने बेखौहाय दिहुनो आरो बो जोंनि बुहु गासै भारत नाङैनो बे नारेंखलनि थावखौ बाहायो। आरो मा होनो बेखौ बानायनानै जोंहा गुबुन माने देहायावबो फुननायाव जेबो खहा जाया जों मानो होनोबा बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दङ। जेरै बेसर फेरनानै थाव ओंखारदों बेसरनिफ्राय थिग बेबायदिनो बे नारेंखलनि फिथाइनिफ्रायबो माने मोनसे गोदोनिफ्रायनो फेरनानै मोदोमाव फुननो थाखाय बाहायो माने ओनसोल लायै ओनसोल बेखौ बांसिनानो मोदोमाव फुनो। नाथायबा बेखौ जोंनि खोला भारतावहाय माने ओंख्रियाव होनानै स संनानै जानायखौबो नुनो मोनदों मानो होनबा जों जेरै थाव बेसरनि थाव बेरनायखौ ओंख्रि संनायाव बाहायो। थिग बेबादिनो बे नारेंखलनि फिथाइनिफ्राय बहननाय थाव बेखौहाय माने बिसोरो ओंख्रियाव थाव सेरनायाव बाहायो आरोना नोंथां। बेबायदिबो बाहायदों। आरो बेखौहाय ओरैबायदि खालामो गोदोनि दिनावहाय माने बे